औ खोनाबायना औ खोनाबाय ना
औ खोनाबायना नोंथां
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ औ ओमफ्राय जों दा मा टपिकनि सायाव सावराय गोन होनदों
आ जों औ जों बर'नि मानि आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सावरायनोसै नामा
आबाद मावनायनिसायाव
औ बर'फोरनि बर'फ्रा मा मा आबाद मावो बे
औ औ औ होनोमबा नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना
औ औ हागोन
ओ दे बुंलाय होमबा
ओ बर'फोरनि आबाद होननानै बुङोबा जों माने बर'फ्रा मानिे बांसिनानो माने आबादनि सायाव माने सेभेेनटि सेभेेनटि टु ओइटि पारसेन्टआनो जोंनि बर'फ्रा आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुङो आ दा आबादनि सायाव जिउ खुंब्ला मानि बाहाय अनेक मोननै रोखोमनि आबाद दं जेरैहाय आ माइनि आबाद माइनि आबादखौनो जोंनि बर'फ्रा बांसिन मावो होनना बुंजायो आरोखि गामि ओनसोलावहाय खोनाबायना नोंथां
औ औ खोनादों औ इसे माबा ओ इसे खौरां बुं बुंबावनो हागोन नामा मानि फिसा फिसा खोनाफैदों आंनियाव
औ औ बिदिनो सम सम बिदिनो जादों नेतवरक औ औ दा माइनि अनगायैबो जों ओ जों गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आ जेरै बिदिनो बिदिनो आ बेसरनि आबाद मावनाय बिदिनो ओ आलु गायनाय बिदिनो से सिबिंनि आबाद मावनाय बिदिनो सु सबाइनि आबाद मावनाय आ बिदिनो ओ बायदि रोखोम आबादखौ मानि मावनानै जोंनि माने गामि ओनसोलाव जोंनि बर'फ्रा मावनानै जिउ खुं गोदो गोदायनि माने जिउ खुंबोनायखौ जों नु नो मोनदों आरोखि लोगोसे बिनि अनगायैबो जेरै ओ-ओ औ मुला गाय नायफोर नुनो मोनो मैगं मैलाफोर दिबो नुनो मोनो आरो खि दा
औ औ आमफ्राय औ ओम ओ दाथ' आबाद मावनाय होनबायना आम फ्रायो बे आबाद मावनायाव जोंनि बर'फोरनि गाहा हाय आबादा मा बेखौ बुंनो हागोन नामा नों थोंजोङै आरो मोनसेल'
औ हागोन जोङो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि गाहाय आबादा जाहैबाय माइयानो आरोखि
औ-औ-औ होमबा बे माइ आबादखौ जोङो मा-मा दानावहाय मावनाय जायो जेनेबा माइ आबादखौ आरो मा दानावहाय मावनाय जायो जोङो
औ ओ दानि जुगावथ' मानि बांसिनानो दैज्लाङावल'स' जोंनि गामि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनसै मोनो आरोखि नाथाय दानि ओ नाथाय दानि जुगाव मानि ओ साइन्टि टिक आदब बा सफैनायजों लोगो गोसे माने जों बेवहाय सान्टिफिक जुग जों जों लोब्बा लाखिनानै जों बेखौ दानि जुगाव जों मेसेङावबो जों गायनायखौ नुनो मोनसै आरोखि जेरै मेचिनजों दै बोख खोनानै जों बेखौ गायनायखौ नुनो मोनो ओ दा नो दा नोंथांमोननिजों बब बे आबादखौ बांसिन गाहाय हिसाब बै मावनाय जायो नोंथां
जोंनिथिंबो बिदिनो माइखौनो मावो बांसिनानो जोंनि ओरै ओ जोंनि जायगाथिं आरो उम बे ओ बेसर सबाइ दालि बेफोरखौ बांसिन मावनाय जाया आरो गाहाय आबाद महरै जोंना माइखौनो मावो जेब्ला जोङो दैलां सफैया आरो ओरै उम बैसाग जेत बेबायदि दाना सफैगोन होमबाथाय माने बेयावहाय ओ माइखौहाय फोयो आरो फोजेनो ओम ओमफ्राय बेखौनो मावो आरो बांसिनैहाय
औ-औ
ओमफ्राय जोङो उम माइ खौहाय जे फोनो थाखाय दोनो ना जोलै दोनोना ओ बेखौ जोङो मा मा होननानै बुङो नोंथाङा मिथिगोन ना
औ-औ बेखौ मानि मा मा माने जोलै दोननाय माइ
औ
सोमनाय सोमनाय माइज्लि खालाम माबानो थाखाय
औ-औ-औ बेखौ होनदों उम उम माइज्लि बेखौ ओरैनो सानबेसे सोमनांगौ अ' बेखौ मिन्थिगोन नामा नोंथाङा
औ मोनथिगोन औ बेखौनो माने सानथामसिम आरोखि साननै सानथाम बिनि गेजेराव औ आरोखि नोंथां औ नोंथांमोननि जों ओरैनो माइनि अनगायै गुबुन आबादफोरखौ बांसिन माखौ मावो माइनि अनगायो आरोखि
माइनि अनगायै माइनि अनगायै जोंनियावहाय ओ जेनेबा
औ जिखुनु आबाद
औ जोंनियावहाय दालि खौहाय फोनाय जायो आरो दालि ओम फ्राय बेसर बे मोननैखौहाय ओमफ्राय बेनि अनगायै ओ खौ मावनाय
औ औ औ औ बेनि फ्राय ओ बेनिफ्राय नोंथांमोननिजों मानि ओ माइ बिदिनो आलुफोरखौ माबायदि मानि बेसेबां बिबांनि गायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो?
दा जोंनिथिं आलुखौ दा आलुनि आबादखौ होन दोंना
औ औ औ
आलुनि आबादखौ जोंनिया ओरैनो बयनिबो न'आवथ' गावबाागाव एसेबाबो न'आव जानो थाखाय आरोना न'नि थाखायहाय एसेबाबो गायो आरो बिदि बिदिनो दब्लायसेनि जख' बेबायदि गायो आमफ्राय माब्लाबा समाव आरो बि माखासे ग्रुब लानानै ओ सुबुंफोरा हाय ग्रुप लानानै एसे बिदि बिगासे बिगानैनि जख'। बेबायदिहाय गाय नुनो मोनो आरो। बिसोरो माखासे बेयावहाय, ओ फोर बाहायो। होमबा आरो माखासे हासार ओ जेरैहाय ओरैनोथ' जिब जुनारनि बांसिन बाहाया जे केमिकेल दानि दिहुनन्नाय माखासे रासायनारि हासारफोर बेफोरखौ बाहायनानै गायनाय नुनो मोनो आरो आलुखौ। आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनि जे न'आव ओमफ्राय गावबा गाव न'आव गाया होमबा ओ बेबायदियावहाय जोंना ओरैनो न'नि माखासे ओ जिब जुनार जेरै मोसौ फोरनि, बोरमा फोरनि बेबायदि हासारखौ मोसौ-मैसोनि हासार फोरखौहाय बाहायनानै गायोआरो। जानो आन्थानि थाखाय बेदि ओम बेयाव ओरैनो एसेल' गायगोनआरो हाल बोनानै ओ नांगालजों हाल बोयो, ओमफ्राय आलुआ जुदि गिदिरब्ला बेना बेखौहाय हाखावनानै गायो ओमफ्राय बिदि जोलैनाय-जोलैआरो बिदि मालाबा फिसा-फिसाखौ गायो। ओमफ्राय आलुआ गोजा कालारनि गोजा गाबनि ओमफ्राय मोनसे मा होनो बिदिखौ गोमो एसे दंना गु फुरहां माहां बिदिखौबो गायोआरो। नै बेबायदिखौ एसेल' गायो।
औ-औ-औ। दा नोंथांमोननिजों ओ औ औ दा बिनि अनगायै औ औ औ। नोंथांमोननि जों बबे बबे माइखौ माने गायनाय जायो?
जोंनि थिं दायो
औ।
जोंनिथिं दा रन्जित ओम ओमफ्राय माइब्रा ओमफ्रायो जोसा ओमफ्राय रन्जना मा ना मा होनदों दानि गोदान फैनाय आरो बियो बेखौबो गायो ओमफ्रायो म मा होनोमोनलाय म मोनसुरि ना मा होनो? बेखौबो गायो आरो बेखौबो गायो बांसिन बांसिन ओरैनो रनजितखौ गायो आरो। ओमफ्राय माखासे ओंखाम गोरलैयाव जानो थाखाय रनजिताथ' थाब ओंखारो नालाय। थाब बिदां खायोना नालाय बियो गिबि गिबि खायो नालाय ओमफ्रायो थाब हानांगौ जायोना बेखौ ओमफ्राय ओंखाम गोरलैयाव जे जोङो जिम मा होनो माइ बिदां खायैयावनो हानानै जेनेबा मोनैयाव हानानै ला नोंगौना ओंखार होननानै बिनि थाखाय जोङो ओ ओरै जो सा ओमफ्रायो माइब्रा बेफोरखौ गायो आरो ओमफ्राय मनिपुरिखौ गायो।
औ जोंनि ओनसोल लावरिहाय माने बेफोरनि अनगायैबो बेफोरथ' थाखाबाय नालाय। माने बिनि अनगायैबो दामाने ब्लेक राइस नोंथाङा मोनथिगौ ना?
आङो खोनाबावाखै बिखौ।
औ माने गोसोम गोसोम खालारनि गोसोम गाब नि ओ मानि माइ बेफोरखौबो गायनाय औ औ औ औ बेफोरखौबो मानि गायनायखौ नुनो मोनसै आरोखि नोंथां।
उम उम। ओरैनो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंहाय दा आबाद मावनायाव आरो ना। जे आबाद मावनायाव माखासे आगजुफोर बाहायो इन्सट्रुमेन्टफोर बाहायो। ओ दा ओरैनो बांसिन। नै मा माखौ बाहायो नांगालनि जायगायावहाय?
औ नांगोलनि माइनि बेलायावहाय हमना लाब बाय नांगालनि जायगायाव। माने दा ट्रेक्टरखौ बाहायनाय जायो। बांसिनानो दाथ' ट्रेक्टर जोबसै नांगालाव खम जाबाय। लोगोसे आलि दाननो थाखायबो माने गोदान मोनसे माबा मोनसे साइनटिफिक मोनसे माबा इन्सट्रुमेन्ट फैबाय आरोखि बेखौबो आलि दाननायाव बाहायोसै।
औ दा नोंसिनिथिं बाहायदों नामा बेखौ। आलि दाननायनिखौ।
औ औ औ।
उम बेखौ मा होननानै बुङो मोनसिगोन बिथाङा नाम खौ बिनिखौ जे आलि दान्नायाव बाहायदों गोदानै।
खौथ' मोनथिया जिखुन जाया बेखौ माने मा नाम होनो जिखुनु माने आलि दाननायाव बाहायो आरोखि। औ लोगोसे बेखौ हाय। माइया हानायनि उनाव माइ हानो थाखायबो माने माइ हाग्रा मेचिन ओंखारबाय लोगोसे। मारा होनो थाखायबो मारा होग्रा मेसिन ओंखारबाय। बेबायदि आरोखि औ दा नोंथांमोननि जों जुंखामनि आबाद मावनाय औ। माबादि रोखोमै माने माबादि बेसेबां जौखोन्दो सो जुखामनि आबाद खौ मावनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननिजों?
जोंनिथिंदा
औ
जोंनिथिंथ' फ्रायानो जुंखाम आबादखौ मावा बेबायदि। जास्टओरैनो न'आव जानो थाखायल' लाइन मोनथाम मोनब्रै बा मोनबा बेबायदि फोनानै। गायो आरो बेबायदि जेरैबायदि माइफोरखौ जोङो बिघा बिघा गायनाय जायो बेबायदि गाया जोंना जास्ट ओरैनो न'आवल' जानो थाखाय ओ लायेन बोनानै हालिनि हालि थाम बेबायदि दि खालामनानै गायो ओमफ्राय जे माइ बायदि गायनाय बिदिखौ गायनाय नुनो मोना नोंसिनि नोंथांमोननि थिंहाय गायो नामा जुंखाम आबद जुंखाम आबाद मावो नामा
औ औ जोंनि जों माने बेखौ माने कमारसियेलि इयउस बाहायनो थाखाय माने मोनसे साप्लाय खालामनो थाखाय माने गोबां रोखोमनि माने बेखौ बांसिनानो दाना माने ओ माइ गायनायनि सिगां बेफोरखौ मावो आरोखिं ओ जा
मा मा दानाव मावो ओरैनो बेखौ मा मा दानाव अहाय मावो
औ बेखौ माने दैज्लांनि सिगां मावनाय जायो मेसेङानो मेसेङावनो मावनाय जायो बेखौहाय बांसिन बे बेबादि आरोखि दे होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायना होमबा नोंथां औ औ जोंना टा औ औ